नोंथां खोनादों
खबरा मोजाङैनो दङ ना
मोजाङानो नोंथां मोजाङानो।
अ अ दे आंनाबो मोजाङैनो दं आंनायालाय जेने दासान्दि मा मावबाय। दङ नोंथाङा
नै बेलासिनि एसे लामायाव इदिनो बारहावा जााबथिंदों नोंथां ओरैनो दङ बारु दंनायालाय।
अ अ अ अ होमब्ला। जोङो आं मोनसे मोनसे आयदानि सायाव नोंनाव माबा सो ओ सोंनो नागिरदों आङो बिनि सोमोन्दै बोरै बोरै जायो नों फोरमायहरबानो जाबाय दाहाय।
औ जागोन दे नोंथां।
दा जेनेबा
औ
दा नाफामखौ बोरै बोरै देयो बिनि सायाव
अ आस्सा सा जागोन दे नोंथां दे
औ औ औ बेयो बेनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सलिबोनाय बे नाफामा बे जोंनि। बर'नि एंगार हायै मोनसे जामुं होननानै बुंनाय जाबाय नामा बेखौ।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओम दा बे नाफामखौ जोङो। बोरै देनाय जायो बोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आङो। फोरमायग्रोनोसै एसे फंनैसै दा दा जोङो फार्स्टआव गिबि गिबियावनो जेनेबा नाफामखौ जोङो। ओ ना ना फिसा फिसाबाबो गिदिरबाबो जोङो। सिगाङाव फोरानग्रोनानै लानांगौ गोरानख खालामनानै लानांगौ ओमफ्राय दानि बिनि उनाव। जोङो फोरानखांनानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसेयैनो थास' बिसं होननानै बुङो थास'नि गां अ दंफां आरो बे थास' बिसं खौ होनानै देग्लिनाय जायो आरो उवालाआव देहनाय जायो माने दा उवालाआव देनानै बेखौ मिस मिस खालामनानै अ भयाम एबा हासुं औवानि हासुं होननानै बुङो बे औवानि हासुङाव जोङो सोनानै दोनो आरो। बे सोनाया जोङो दस दिन फन्द्र' दिन बा मास मोनसे बिनि उनाव जोङो।
औ
बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ एरननानै ओंख्रियाव एब बा बाथोन बायदि सोलनानै जानो हायो। आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिजोंबो होफानानै जानो हायो आरो बे नाफाम। नाफामा जाहैबाय जोंनि बे बर'नि मोनसे एंगार हायै मा होनो खाजा होननानै बुंनांसिगोन नङा होमबा औ औ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ
बे ओ नाफाम नाफामखौ आरो दा बे नाफामाव ओरैनो मस्ला मस्लि होनाय जाया नामाथाय आंबो बारा एसे बांद्राय मोनथिया
औ
मस्ला मस्लि होनाय जायादां ना नोंथां
मस्ला मस्लिथ' होआ होनायालाय औ
औ औ औ औ जोंनियाव बिदिनो होआ जोंनिथिंबो होनायानो होखाया बिदिनो थास' बिसं फोर मैगं मोजांफोर एसे होयो बे देनानै बिदिनो हास'आव सोनानै बिदिनो बानायो आरो जोंनियावबो बिदिनो
औ औ
दा ओमफ्राय बेखौ जोंनियाव बे नाफामखौ देनानै नोङो जेनेबा बेफार फालांगिबो खालामनो हायो बेफार फालांगि खालामनानै बेजोंनो गोबां रांबो खामायनो हायो न'खराव न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। एसे एनैब्लाबो जि हायो दा जोंनिथिं बिदिनो गोबां मानसिफ्रानो आइमोन जेनेबा बा आबैमोन माबामोना देनानै बिदिनो हाथायफ्राव फानहैयो आरो बेखौ ओरैनो एक्स' ग्राम बिसग्राम हिसाबाव फाननाय जायो आरो जायखिाया उम बाजारनि हाथाइनि मथे यै बेसेबां दाम लानांगौ बिसोरो गावसोरनो एडजासट खालामनानै फाननाय जायो आरो।
अ' आतसा आतसा
बुस्थुआ बिराद मोजां माने फालांगिनि थाखायबो औ दा नोंथां नोंसि सिनि जायगाथिं बे नाफामनि सोमोन्दै बोरै बानायो। बोरै देनाय जायो बिनि सोमोन्दै माबोरै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन दा नोंगौ नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुं नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनिया नाफामा जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे एंगारनाय नो हायै मोनसे जोबोद मुंदांखा बा नामजादा एबा मुंदांखा मोनसे बियो एंगारनो हायि मोनसे ओंख्रि बा बाथोन होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो दा नाफामनि देनायखौ थ' नोंथाङा फ्राय बुंलांबायानो दा थिग जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरो नाफामखौ गिबि गिबियावहाय नाखौहाय फोरानग्रोनानै लानाय जायो गोराननो दा ना फोराननाय समाव जोङो ओ नोजोर होनो गोनाङा बेनो दि जे नाखौ जोङो सान्दुंङावबो आरो फारसेथिंजाय अगदाबाव अर जेराव अरा माने रोहो रोहो उखुन्दै नाङो नैबेयाव दुङा होनानैहाय। जोङो मा खालामनाय जायो नाखौ फोरानहोनांगौ आरो खि गारनानैहाय। बेनिफ्राय जोङो मोननैआवबो फोराननांगौ जायो आरो सान्दुंआवबो आरो फारसेथिं अरावबो फोराननांगौ जायो। मानो होनोब्ला मोनसेआवल' जुदि फोरानोब्ला जेबाय दि जानांगौ बेबायदि जाया होननानै माने बुंसोलायो आरो दा बेनिखायनो माने औ सान्दुंआवबो आरो फारसेथिं उखुन्दैआवबो मोजां जुदि फोरानोब्ला होमबानो नाफामा मोदोमोनो आरो दा बेबायदि फोराननानै जेब्ला औ नाया जेब्लानोखि गोरान रानगोन अब्ला बेखौहाय गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो उवालावहाय बेखौ दे देनाय जायो।
आरो उवालाव देनाय समाव नाफामखौ देनाय समाव जोङो थास'नि जिथुनिखि दहाय नोंथांआनानै बुंलांदों जे थास'नि बिफां आरो लोगोसे खुमब्राजोंबो देयो। सोरबा सोरबा बेनिफ्राय थास'नि औ। थास'नि बिसं एबा बै थास' बिफांखौहाय मोजाङै जिरनानै सुनानै लानानै बेखौहाय होनानैहाय एफा एफा एफा होनानै दे देनाय जायो खेबसेनो बुरजा होयोब्ला खिन्थु देनाय समाव माने ग्लेब ग्लेब जायोबा दैया बारा जायोबा नाफाम आ मोने जिबायदि जानांगौ बेबादि मोदोमा मोजां जाया नै बिनिखायनो थास'खौ आरो नाखौ एफा एफा होनानै माने उवालाव मोजाङै देनाय जायो आरो। आरो बेनिफ्राय मख'जाथाव होननानै बुङोब्ला साबसिन होननानै बुङोब्ला जोङो थास' गोसोमनि नाफामा साबसिन होननानै मिथिनाय जायो थास' गोसोमनिया माने जानो मोजांसिन जायोनो आरो माने ओरैबायदि मोनसे ओ बुंदोंदि जे गोदो गोदायनि आबै आबौमोना जे थास' गसोमजों बानायनाय जिथुनि खि नाफाम बै नाफामखौ जुदि ओंख्रि संनानै जुदि बिदै फुदुंनानै लोङो ब्लानो माने बै गारमायाव एसे एनै गुजुनाय बे गुजुनायफ्रा गारमा माने आलौ सानाय माननाय गुजुनायफ्रा माने खारो होननानै बुंदों आरो रो दा बेनिखायनो थास' गोसोमनि नाफामा माने बे गुजुनायनि एसे मुलाम्फा गोनां आरो माने नै बिदि बेनिफ्राय देनानै हाय बेखौ मा खालामनाय जायो जे औवा हासुं आरो बयाम बेयाव सोनानै दोननाय जायो। औवा हासुं आथिखालाव बांसिन खायसे दाना भयामावबो दोनग्रा जायो ना नाथाय भयामनिफ्रायवओ औवा हासुङाव दोननाया साबसिन होननानै आङो सानदों आरो मिथिंगायारियै हिसाबै माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो गोदोनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोनाबोथ' माने औवा हासुङावसो सोनानै दोनोमोन नालाय जे औवा हासुङावहाय बेखौ सोनानैहाय गोरान माने नारसो नारसो सोनानै दोननो नांगौ आरो दा जोङो बेयाव आरो सोनाय समावबो मोनसे थाल लानो गोनाङा बेनोदि जे जाहाथे बेयाव बार हाबनानै थायो। बै बार हाबनो मोनैबायदि माने ना फामखौ गोरायै नारसो नारसोहै माने सोनानै दोननाय जायो जुदि बार हाब हाबोब्ला अब्ला माने नाफामा मैखुन बेरो एबा मुसियो आरो। मुजियोबाथाय बेयाव भाइरास सोमजियो भाइरास सोमजियोबाथाय जोंनि देहानि थाखाय
ने खहा गोनां जानो हागौ आरो नै बेनि थाखाय जाहाथे नाफामा माने मुजिया आरो मोजां जो ओ--गाज्रि जाया जाहाथे जाहाथे एम्फौ सोमजिया नैबे फोरनि थाखाय माने बेखौ गोरायै नारसो नारसो खालामनानै सोनानैहाय बेनिफ्राय बै औवा हासुङाव बिदिनो थालिर बिलाइनि जिथुनाखि गोरान बे गोरान बा जिखुनु थुरिनि जि गोरान बेखौ माथेनानै सायावहाय हाब्रु लिरथे ना होनाय जायो आरो जाहाथे जेबो माने थाम्फैफोर जाहाथे हाबनो हाया थाम्फैफोर जुदि हाबोब्लाथ' आरो बिदै दैयोब्ला गाज्रि जागोन नालाय दा बेनिखायनो माने गोरायै हाब्रुजों लिरथेनानै होनाय जायो आरो आरो थिग बेबायदिनो दोननानै फन्द्र' दिन मास मोनसेसो दोनखांनायनि उनाव बेखौ हाननानैहाय जोङो नाफाम महरैहाय जानो हायो आरो अब्ला बिराद मोनसे मोदोमनाय आरो मोनसे मोजां माने गोथाव सेनबो ओंखारबाय आरो लोगोसे बेजों जायो तामाने ओंखामाबो खहाब्रलायसै आरो। नै बेेबायदि आरो नोंगौ जोंनिथिंबो नोंथांमोनथिं जेरैबायदियै न फामखौहाय देनानै जि फानो जोंनिथिंजायबो माने हाथाय बाजारफोराव जों मोननो हासै आरो हाथथाय बाजार फाननानै एसे एनैबाबो रां खामायनो हायो आरो दा बेफोरबायदि जोंनिथिंबो बिदि देयो आरो नोंथां दा नोंथांमोनथिं जेरैबायदि देयो जोंथिंबो बिदिनो देयो आरो देनानै बिदिनो फानो आरो माने हाथायफ्रावबो फानो बिदि फाननायखौ जोंबो नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो रांबो खामायो। दा बुंनो थाङोबा नाफामानो जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय सबसे बर' हारिनि बेनो मुंदांखा मोनसे बाथोन नङा होनबा नोथां।
औ दा गोबां जोङो बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथांनिफ्रायबो आङो नाफामखौ बोरै देयो नोंथांमोनथिजाया बेनि स सोमोन्दैबो मिथिबाय रोजा रोजा साबायर थाबाय नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय।
थाबाय जाहे फोरमायहरनायनि थाखाय दा जोङो गोबावबो जाबाय नङा होमबा रायज्लायनाया समाबो जाबाय औ जाबाय हनै। हथाव जाबाय अब्ला जोङो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां औ जागोन दे नोंथां औ दे।